औ नोंथाङा फ्रि दं ने?
औ फ्रियानो दङ औ।
औ अब्ला आं नोंथांखौ मोनसे गोनां थार आयदा सावरायनो थाखाय गोसोखांनानै फन खालामदोंमोन।
नोंगौ दे।
दा जोङो बर'फोरनि सायावनो एसे रायलायबावनाय नङा होमबा? दा बर'फोरादि मैहुर खालामो होननानै जों मिथियो नङा होमब्ला बर'फोरनि मैहुर खालामनाय बेनि बागै जों सावरायदोनि नोंथां औ दा बर' फोरा मा माखौ लानानै मैहुर खालामो बेफोरनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।
औ। मैहुर मैहुरफ्राथ' गोदो आजिखालिथ' बिदि मैहुर खालामनायखौ एसेबां जों नुनो मोनलिया नाथाय गोदो गोदाय बर'फ्रा मैहुर खालामनानै बिराद जायोमोन आरो। आरो मैहुर होनोब्ला बिदिनो हारसिंथ' हाया नालाय। बिदिनो माने गोबां गाम मोनसे गामि बा मोनसे ज' थानाय। जायगानि मानसिफ्रा माने जयैहाय थांनानै बिसोरो मैहुरखौ खालामहैयोमोन आरो। जेरै जि मोनो जेरै बायदिसिना जि मोननाय। हाग्रानि जिब जुनार जायखौ मानसिफ्रा जायो माने बेफोर खौ बिसोरो मैहुर खामनानै लाबोयो आरो। दा बिसोरो मा मैहुर खालामनो खायसे खायसे बिस सोरो उह अरनबारिफ्राव थाङो जेरावहाय बिसोर माब्लाबा सानसे साननै थाहैनो गोनांबो जानानै फैयो। आरो माब्लाबा जेब्लासिम मोना माने बिसोरो अब्लासिम बिसोर मैहुरखौनो खालामहैयो आरो।
जेब्ला मोनगोन अब्ला फैनानै बिदिनो लानानै फैयो दा माने मा गोदोनि समाव बर'फोरा हाय माने मैहुर खालामनायखौ माने गावनि माने किसुमान जानाय जि जायखौ नोङो माने हाथाय बाजारफ्राव मोना बा गामि ओनसोलफ्राव मोना। बा जों फिसिनानै लानो हाया बैफोरबायदिखौहाय बिसोरो जायो हिसाबै बेदरफोरखौ जायो हिसाबै बिसोरो माने मा आ-अरनबारि बा हाग्रा बारिफ्राव मैहुर खालामनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि उह मा होनगोन ओ बर' सल'मायावबो दङ नङा होनब्ला जेरै मैहुर नन्देस्वर बर'नि। नंगौमोन ना नन्देसर बर'आनो दं न' मैहुर मैहुर सल'माया। दा बेयावबो जोङो मोनबोखादों जे उह जोङो बेसोर सल'माफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बा मोनथि मोनो जे गोदो जे बर'फ्रा थारैनो माने मैहुरखौ खालामारोमोन जे मैहुर खालामनायावहाय मा मा जाथाय जायो माबायदि प्रब्लेमखौ बिसोरो फेस खालामनो गोनां जायो बेफोरखौ जोङो बै सल'मानिफ्राय जों नुनो मोनदों बा मोनथि मोन्दों। मानो होनोब्ला उम बेफोरबायदियावहाय सल'मा बा नंगौ बेफोरबायदि थुनलाइारि बिथिङावहाय माखासे गावनि सानस्रिफोरखौ जों फोर नुनो मोनो अब्लाबो माने बेफोर सल'माफोरावहाय जोङो जोंनि बर' हारिनि जि मोगथां सावगारि बेफोरखौ जोङो एसे एनैब्लाबो जों बेरखांनायखौ नुदों बा जोङो बेफोरखौ नुदों आरो जेरै जोंनि अबेबा मोनसे हालामाव बा माबा मोनसे मोनसे ओनसोलाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा माबायदि ज'- जमायै मैहुर खालामनानै रायजो जाबोदों बा मोनसे मोनबोनाय जि जिब जुनार जियानो मोनबोआ बेफोरखौ बिसोरो माबायदि गावजों गावनो रानलायनानै जाबोदों ओमफाय आरो माबायदि खौसेयै गाहायै बुंनो थाङोब्ला खौसेथि जों बे बेखौहाय माने खौसेथिखौ जों नुहुरदों आरो बे मैहुर खालामनायनि गेजेरजोंबाबो आरो खौसेथियै रुजु रुमु रायजो जाबोनायखौबो जों एसे नुहुरो आरो बेफोरबायदि मैहुर खालामनायनिफ्राय
दा मैहुराव माने मा माखौ खालामनाय जायो नोंथाङा बेनि मोननैसो बिदिन बेखौ होयोब्ला साबसिन जागौ माने
मैहुर मैहुरखौ मा मा खौ खालामनाय जायो होनोब्लाथ' जेरै बर' नोंथाङा मा बिथिंखौ सोंदों ना ना मा माखौ खालामनाय जायो बेखौ सोंदों
बिदिन्थि बिदिन्थि
अ बिदिन्थियो औ औ एक्जामपोल दा जोङो जेरै मै नङा होनब्ला मै मैखौ थ' जायोना बर'फोरा दा नोङो मैखौथ' ओरैनो हाथाय बाजार बा नखर बा गामिजों फिसिनो हायाना बेफोरखौबा मोनाना दा बेफोरखौथ' ओ बर'फ्रा जायो दा बैफोर मैफोरखौ खालामनो थाङो आरो जेरैबायदि मा मैसो मैसोखौथ' जायोना बर'फ्रा जाया जानो जायोना ओ बे मैसोफोर खौबो खालामनो थाङो बिसोरो आरो माने जि मोनो माने जेरै नेवलायखौबो जायोमोन ना औ औ नेवलायखौबो जायोना
जायो
औ नेवलाय आरो ओ बै जे दंफां दंफां बास्ला यग्राया मामोनलाय?
ओ मान्दाब
मान्दाब बेखौबो जायो नामा ना जायो बेखौबो औ बेखौ
आंनि मिथिनायाव जेरै नोंथां बुंनाय बाय दि मै ओ सेसा आरो मैसो आरो जों माखासे हाग्रायाव मोननो हानाय जेरै जिनार नेवलाय बिदिनो माने गोबां हारिनो जेराव जाजानाय बायदि बे जिब बेफोरखौनो माने हाग्रायाव थांनायाव मैहुर खालामनायाव जायखौ लोगो मोनो बेखौनो जों हाग्रानिफ्राय हमनानै लाबोयोमोन आरो नङा होमबा नोंथां
ओ बेबायदिनो जों मैहुर होनोबा मोसाफोरखौ मानो होनबा बिसोरो बांसिनै ओ बेदर जाग्रा हारि दा बेनि थाखाय आरो हारसि बेदर जाग्रा हारि आरो बेजों लोगोसे जे बेयो मोनसे ओ जोंनिफ्राय गोहो गोरासिन बायदि मोनो जेराव जों बेखौ एसे गिथावना जुनार बायदि साननो सानो नालाय बेनिखा यनो बेफोरखौ जों सिखार खालामनो
माने औ माने बुंनो थां बुंनो हायो जे बर' माहारिया मैहुर खालामो नोंगौ ना थाय बिसोरो मा जाय हारिया जाय जिबा माने बेदर हारि जायो बेखौ जों बर'खौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नंगौना
नोंगौ औ जेरै बे हाग्रानि अमा थायोना नोंथां बेखौथ' गोबां माने बर' फोरा जायो हाग्रायाव मोननाय अमा
औ माने गोबां जों बेदर जाग्रा हारि जि जिब बेफोरखौ जों माने गोबां खमै जानायखौ जों नुदों आरो न' आरो बांसिन बांसिन माने मा गांसो जाग्रा हारिखौसो बर' फोरा माने मा जायो आरो जों बेखौ बुंनो हायो आरो
नोंगौ थारैनो
ओ
दा माखासे जों मोननो हाबावो जेरै गुदुङाव थाग्रा खासेवफोर आरो मा होनो खासेव मोदै नोंथाङा सिनायो ना मोदैखौ बिनि फिखुङाव जे गोलाव गोलाव सु थायो गन गोफार गोफार
बै जे ओ सल' दंमोन जे दैस्रोम ना मा बे न'
औ औ औ नोंगौ नोंगौ थारैनो
आफपेल फिथाइखौ जे गावनि ओ मा होनो
बिखुंनि सुजों ओ बिखुंनि सुआव थुनानै लांनाय
ओं मोदै
नोंगौ मोदै होनो नोंथां दा बिसोरबायदि मा खासे ओ गुसु जिब जेराव बेसोर बेखौ गुसु होननांगोन जोङो दैयाव बोरियाव थानो हायो दा बेफोरबायदि मोजां आरोना जेराव मोदै मोदै खिखौ बर'फोरा ओरैबायदि बे मोनसे मुलियावबो बाहायनायखौ आं मोननो हायो जोंनो आंनि मेगनजोंबो नुदों आरो जोंनि बर' समाजाव बेखौ फोथायो आरो ओ मोदैनि जा खि भान्दाराव थानायखि जुदि हमनानै मोनबोबा बेखौ जेब्ला सासे सासे मानसिया माने उदै साबाय थायो बा हरखाबै उदै सादों बै समाव बेनि खिखौ जोङो फोराननानै दोननो मोनोब्ला फोराननानै दोननानै जेब्ला गोनां जायो जेनेबा मानसिया आघाद जायो बे आघाद सरि आघादथ' होनना बेखौ उदै सायो बे समाव सोमहाबनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय ओ बै उदै सानाय मानसिनो लोंहोयोब्ला हामो होननानै जोंनि बर'फोरा फोथायो आरो।
ओं आरो नङा माने बिदिनो गोबां बिदिनो जिब जुनारनि गोबां देहा बा बिसिनि मोदोम बा बिस बि हारा बा माबा माबिफोरनिफ्राय गोबां बेमार हामनायखौ जों खोनानो मोनो न गोदोनिफ्राय आरो गोदोनि मानसिफ्रा मा मैहुर खालामि हिसाबै माने बिसोरनियावहाय गोबां बेफोरबायदिनो माबा मैसो बिगुर माबा मा होनो बेखौहाय मैदेर हाथाइ ओमफ्राय आरो माबा माबि धेर थायो नङा होनब्ला आरो जुदि होनो आंहा माबा मोनसे बेमार जादों होननानै नों खिन्थासै बै गोदोनि किसुमान थायोना होनोमबा बुंगोन ओ माबा मैसो बिगुर जाहो माबा माबि खालामहो बिदि होननानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोनो आरो।
नोंगौ।
माने आं नोंथांनि सिगाङांव फोरमायनो दाख्लै सासेया माने बिदिनो आरो गथ' सासे दंमोन आरो बेहा माबा मोनसे जाबाय बुंबाय अ बे बिदि बेमारसो जादों मा मैसो ना माबा गान्दा ना माबा बिदिखौ सोलानो हो दि होननाय खोनालाबायदों माने
औ। माने आथिखालावबो बेबायदि जोंनि माखासे दोरोङारि फोथायनायजों लोगोसे खामानि बेखौ फोसाबना जायो नङा
नंगौ नंगौ नंगौ आरो नंमारगौबो नामा जामारोबो नामा।
जानायखायनोथ' फोथायबोदों जायोबो माखासेया।
ओ। माने बुंनो थाङोब्ला माने बेफोर हाग्रा बंग्रायावनो रायजो जाबोनाय हारि नालाय दा डक्टर फोरखौथ' थाब मोनस्लाबनो हाला नालाय दा बेफोरनि गेजेरजोंनो माने गाव गावनि ओ एसे एनै माने जि हायो माने बेफोरखौ जोङो गावनि गेजेरावनो माने फाहामना लानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो न'।
औ नंगौ नोंथां बे आथिखालावबो जों मोननो हायो बर'फोरा ओ जिबौआरि सौवोला सौजायोब्ला जाय जि सुबुंखौ जेबो साया बेफोरबायदिखौबो अजानि गेजेरजों जेनेबा जाय मुलि होयो बेनि गेजेरजोंनो फोसाबनायखौ जों नुनो मोनो जेरै सैमा अरनाय मावजि खुसेरनाय बेफोरबायदियावबो बेफोरबायदियावबो जोंनि आ थिखालावबो माने गामियारि माखासे दोरोङारि फोथायनाय मुलिजोंनो जों फोसाबनानै लानायखौ नुनो हायो आरो
उम आरो मोनसे मा होनगोन मिनिथाव होनगोना गोमोथावबो होननांगोन जेनेबा नोङो जिबौआ नोंखौ सौबाय ओमफ्राय जाय मानसिया माने जिबौ सौनानै मुलि होयो ओमफ्राय बै जिबौखौ सौबा सौनाय सौखांनायनि उनावहाय जेरै मानसिखौ नों थाब मोनस्लाबाबा बै नाम बै मानसिनि नामखौ बुंनानै होयो होयोब्लालाय बले ओ मा होनगोन सानाय एबा बिसा खमायोनो बेसेबां सैथो आं मिथिया आरो
ओ बेखौ साइन्टिफिकलि नायोबाथ' इमपसिबोल मानो होनबा बेयाव जुदि जाय मुलि होग्रा बे बिथांनि मुंखौ लानाय लोगो लोगो बे हाबखानाय बिजानु आदि खमायगोन बे इमपसिबोल बेखौबो जों फोथायनो हानाय नङा ओ एनालइस खालामोबा बे मोनसे माने ओरैनो उरा बाथरिबायायदि बुंनांगोन आरो मानसिफोरखौ गोजोन होनो
औ जेनेबा ओरै आरो जेनेबा आंखौ सौबाय नारभास जानानै मानसिया माबा जागोन ना जाहा ते बै जाहाथे नारभास जागोन ना ओमफफ्राय जुदि बे बाथ्राखौ बुङोब्ला बै मानसिनि आंखौ बै नार्भासनेसस खमगोन ना बै बेखौ रिलेक्स खालामनो थाखायनो जानो हागौ बेफोरबायायदिखौ बाहायदोंमोन जानो हागौ गोदोनि सुबुंफोरा
होननांगौ थारैनो थारनो
औ औ औ अब्ला नोंथां नै समाव जालायबाय
औ दे बिदिब्लाना नोंथां जों गोबां सावरायबाय आरो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो
औ दे औ औ औ औ औ दे गोजोन्थों